औ खोनादों नोंथां
अ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो
दङ नोंथां बिदिनो नै जिरोलाबायनानै दं दंफां सायआव
अ ज खमायना मान थां
जानायाथ' जाखांबायानोमोन नोंथां।
अ
औ
मा ओंख्रि जाखो
ओंख्रियाथ' जोंहा माबासो नोंथां मा होनो खुमब्राजों दाउजोंसोमोन।
अ गोथाव थार माथो नोंथां
गोथावआनो होननांसिगोन नोंथां माथो होनबावनो
औ
ओमफ्राय नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दालाय
ओइ नै आंबो जाखोना जिरायनाय दङ
अ मा ओंख्रि जाखो नोंथां
दा जोंहाबो बिदिनो सबायजों दाउजों सोमोनोथां
अ गोथावआनो माथो नोंथां होनबा अ ओमफ्राय खबर
फ्रिबा आं नोंथांजों फंनैसो बाथ्रा सावरायनो होननासो हरनाय जादोंमोन नों
अ फयाथ' फ्रियानोमोन नोंथां
औ बेदिब्ला सावरायजागोन नामा नोंथां। औ बिदिब्ला जों जानाय आरो देहानि सांग्रांथिखौ जों बोरै लाखिनांगौ बेनि सायाव नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां औ बिदिब्ला आं बुंलांसै नामा नोंथां
अ जागोन न
औ जोंहा माने मा होनो जों बयबो मिथिखागौदि जोङो माने गाव गावनि देहाखौहाय सांग्रांथियै लाखिनो एबा गोग्गोयै लाखिनो थाखाय माने जोंहा मा फारफ्रोमबो बिथिङावहाय नोजोर होनांगौ जायो आरो जों मा गाव गावनि देहाखौ खौ माने सावस्रिफोरखौहाय मोजाङै लाखिनो हाब्लासो माने गोबावैबो थांना थानो हागोन आरो जोंहा माखासे मा होनो खामानिफोरखौहाय माने मावफुंनो हागोन आरो
औ
खामानि मावनो थाखाय जोंहा गिबियावनो मा जोंनि गाव गावनि देहा सावस्रिफा माने मोजाङै गोग्गोयै थानाया माने गोनांथार आरो जुदि नोङो मा होनो बिदिन्थि बायदियै बिदिनो नोंनि देहाया लोरबां आरो नों माने लोमजाबाय थायो बैफोरबायदि देहानि सुबुङा मा नांगौ बायदियै जोंहा मा खामानि मावनो हाया आरो बिसोरो मा नांगौ बायदियै माने जानाय लोंनायखौ मोनजाया जायो आरो माने ओंख्रि अनला बायदिफोरखौहाय माने बासिनांगौ जायो आरो
औ
बिनिखायनो माने जों माने गाव गावनि देहाखौ सांग्रांथियै एबा गोख्रोङै लाखिनांगौआाहाय माने जोबोरैनो गोनां आरो जोङो गाव गावनिखौ देहा आरो देहाफोरखौहाय माबोरै गोख्रों एबा सांग्रांथि लाख नांगौ बैफोरनि गिबि गिबि आखुथायानो जाबाय जोंहा मा गिबि आन्दाज लानांगौआनो जाबाय जोंहा मा जानाय लोंनायनि सायावहाय जों माने गिबियैहाय आबुङै बा मोजाङै माने आन्दास लानांगौ आरो गावखौहाय होननानै जोङो मा जानला मोनला बेसादफोरखौ जाबाय थायोब्ला माब्लाबा समावहाय नोंनि देहाया माने खहाबो खालामनो हागौ आरो बे बिदिनो बबेबा बेसादखौ जानानै मोजां मोनोब्ला बयफोर खौ माने सानफ्रामबो जाबाय थायोब्ला मा बैफोरो जुदि देहा नोंनि देहाखौ माने नस्थ' खालामग्रा जिराद एबा बेसादब्ला बेखौ नों मोजां मोननानै जाबाय थायोब्ला माने देहाखौहाय गोलैसोहोनो हागौ आरो जेरै जों बििदिरथि बायदियै जानाय लोंनायनि सायाव सांग्रांथि लानांगौ होननाय बायदि जेरै जो मा होनो जुमाय बायदिसिनाफोरखौ जुदि मोजां मोनो होननानै लोंबाय थायो ब्ला आरो थांखु बिरि सिग्रेट बायदि माने निसा बुस्थुफोरखौहाय जों मोजां मोनो होननानै जाबाय थायोब्ला मा जोंनि देहाया माने गाज्रि रोखोमै गोग्लैसोनो हागौ आरो मानो होनोब्ला जोंहा बयबो सुबुङानो मिथिखागौ नोंथां निसा बेसाद मुवाफोरा मा मानसिनि जिउखौहाय माने जिउ एबा मा होनो मानसिनि देहाफोरखौहाय माने खैफोदाव खोलैयो एबा नस्थ' खालामो होनना जों मिथिखायो आरो बेनिखायनो जों मा गिबियै जानाय लोंनायनि सायावहाय माने आन्दास लाग्रोनांगौ आरो गावखौहाय आरो गुबुन मोनसेया जाबाय जोंहा मा मानसिया माने फुङावहाय थाबै सिखारनांगौ आरो गावनि देहाफोरखौहाय माने मोजाङै लाखिनो थाखाय जुदि नों गावनि देहाखौ मोजाङै लाखियोब्ला जोंहा मा फुङावनो सिखारनानै माखासे मा होनो लामा दथाफोराव बिदिनो बेरायग्लांनानै मोजां मोजां बार मोनजायोब्ला देहा सावस्रिफोरा माने जोंना मोजां जायो आरो खोनादों ना नोंथां
औ खुना दं
औ बेबायदिनो माने बिदि बेरायदिंबाय थायोब्ला जुदि मा होनो फुंफोरावहाय थाबायदिंबाय थायोब्ला जोंहा मा फुंनि बारा माखासे मा होनो माखासे भिटामिनफोर थायो आरो बैफोर माने मा होनो जोंनि बिबाराव नाङोब्ला बैफोरो मा मोजां खालामो आरो जोंनि मा देहा सावस्रि बैफोरखौ माने मोजां खालामो आरो बेबायदिनो आरो जोंहा फुङावहाय दै लोंनाय सर' खालामनांगौ फुङाव दै लोंनाय सर' खालामनाया जाहैबाय जोंहा माखासे उदैयाव थानाय गेसफोर बैफोरखौ माने खारहैयो आरो दै लोंबाय थायोब्ला आरो मा मानसिनि मा होनो मोखांनि सिथरफोरा खारो आरो जों बिदिन्थि बाय दि मोननो हायोदि जों मा फुङाव दै गिलाससे लोंनानै नों नोंनि मोखांखौ जेनेबा सान्दुुंाव बा मि खाो माने लामोब्ला एबा सान्दुं फोनांनानै लायोब्ला अब्ला मा जोंनि मोखाङा माने मोजां जायो आरो मानो होनोब्ला जोंहा सान्दुंनिफ्राय जों भिटामिन दि मोननो हायो आरो जायो जोंनि माने महर मोखां एबा बिगुरखौहाय मोजां खालामो आरो। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा मा माखासे प्रेक्टिस खालामनानैबो जोङो एबा माखासे सर' खालामनानैबो माने गावनि देहाखौ सांग्रांथियै लाखिनो हायो आरो जेरै जों बुंनो हायो फुङाव खारनानै बैफोरबायदि खारोब्लाबो जोंहा देहाया मोजां जायो आरो मानो होनोब्ला जोंहा खारनायजों जोंनि थैया मोदोमनि थैया खारसारो। थैया जेब्ला सला सल जायो अब्ला माने देहानि सावस्रिया मोजां जायो आरो जोंहा मा जेबो बेमार आजार जानायनि माने चान्सफोर एबा लैखोनफोर थानायखौ जों नुनो मोना आरो औ जागोन दे नों
औ जोङो ओ दा जानाय आदारा मा होयोनो जोंनो गोहो होयो जोङो देहाखौ रैखाथि लाखिनो थाखाय जों जानाय आदारनि सायाव जोबोद सांग्रां जानांगोन आरो ना नोंथां। जानाय आदारा जोंनो मा होयो गोहो होयो जोंनो जानाय आ गोबां रोखोमनि दङ'नो सासे सुबुंनि देहाया जानाय आदारनि सायावसो सोनारोनो नोंथां जोंनो जानाय खौ बाराद्राय जायोब्लाबो जोङो जोंनि देहाया नस थ'स जागोन नोङो गाहाम जानायनि अनगायै जों बेखौथ' बयबो मिथिखायो ना।
औ और।
बिगियानगिरिफोरा बुंनाय बायदिब्ला मा होनो सासे मानसिनि देहायारि आरो गोसोआरि सावस्रिया मोजां जाब्ला सो गोग्गा देहा होनना बुंनो हायोनो। सासे मानसिया नोंनि गोसो आरो देहाया मोजां नङाब्ला नोंनि गोस सोआनो बयनिबो सान साननायखौ नोङो बयखौबो गाज्रि सानोबा गावनि साननायखौल' मोजां सानोब्ला आरो नोङो नोंनि देहायानो नोरजियाब्ला लोमजानायब्ला जों बेखौ बे मानसिखौ मा बुंनो हायानो गोग्गो देहानि मानसि होननानै बुंनो हायानो नों
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
बेनिखायनो देहायानो जोंनि देरसिन दोननो।
औ औ।
जोङो जोंनि देहाखौ मोजां लाखिनोब्ला मा खामनांगोननो जोंनि देहाखौ गोग्गो लाखिनोब्ला जानाय आ दार जिरायनाय बियाम देहानि मोजां आव फाव बायदिफोरनि सायाव गोबां गोसो होनांगोननो जोङो देहा खौ मोनदों होननानै जारला मोनला नोंथाङा दहायनो बुंनाय बायदिनो जाला बायसोब्ला जोङो थाव बेसाद बायदि बुस्थुखौ जाबाय थायोब्ला जों देहायाव मा जागोननो गेस्ट्रिकआ बारा जागोन नोंनि देहाया नस्थ' जालांगोन जोंनिया आरो उम जिरायनाय समाव सान्दुं गोसा समाव नोङो सानसुथिराव जिरायाब्ला नोङो खामानिखौ मावसोमबाय थायोबा जोंनि देहाया जालांगोन नोरजिया जालांगोन जोङो थाब बोरायगोन। ओमफ्राय आरो बिनिखायनो जोङो जिरायनायाबो जोंनि माबायाव गोनां आरो। खामानि मावनायखौल' जों लाबाय थायोब्ला जानाय नङा जों गेजेर गेजेर जिरायनाय बा जिरन लानायखौबो लानांगोननो बिनि उनाव जों बियाम खामनांगोन जोङो सानफ्रामबो बियाम खालामबाय थायोब्ला जोंनि देहाया मोजां थायो जोंनि थै रोदाया माने मोजां खारसारो थैया। बिदिनो जोंनि देहायाव सानाय सुनाया खारो आरो बियाम खालामबाय थायोब्ला जोंनि मोदोमफ्रा बुलांगोन साइस साइसथ' फ्रा जोंहा बुगा बुगि जालांगोन जों
औ नंगौ नंगौ।
जागोननो जोंनि देहाफ्रा मोजां जालांगोन राफोद जागोन सानाय सुनाया खारगोन बेनिखायनो जोङो जोंनि देहाखौ मोजां लाखिनो थाखाय जानांगोनबो जिरायनाय समाव जिरायनांगोनबो बियामबो खामनांगोन देहानि मोजां आव फाव बायदिफोरनि सायाव जोङो। नोजोर होना लानांगोन आरो।
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
जोंनि जोंनि जानाय आदारा जोंनि देहायाव मा खालामो? सोलेरखौ दायोबो आरो सक्तिबो होयोनो। ओमफ्राय जोंनि जानाय आदारा जोंनि मोदोमखौ थाजिमै लाखिनायाव जों मा खालामो मदद खालामोनो जानाय आ दाराव गोबां मा थायोनो गुदि मुवाफोर थायोनो नोंथां। जेरै-मा मा थायोनो बैयो गुदि मुवाफोरा कार्ब'हाइद्रे ड थाव बेसाद प्रटिन भिटामिन खनि संख्रि बैफोर गुदि मुवाफोरा जोंनि मोदोमाव मा खालामोनो जोंखौ फुं होनायाव बा जोंनि देहाखौ मोजां लाखि खिनायाव जोंनि देहाखौ गोग्गो लाखिनायाव मा खालामोनो जोंखौ मदद खालामोनो आरो।
औ नंगौ नंगौ नोंथां
जोङो आरो जोंनि देहाखौ मोजां जोथोनै लाखिनोब्ला जोङो दुगैनांगोन खानायफोरखौ मोजां हानांगोन ओमफाय मा खालामनांगोन नो साबोनजों आखाय सुनांगोन खोमा मैगंफोरखौ साफाय लाखि नांगोन।
औ।
बेखौ मानजिनांगोन आसुगुर हानांगोन। बायदि बायदि आरो जों बैफोरखौ खालामोब्ला जोंनि देहानियाव बायदि बायदि बेमार आजारफ्रा साफिनो खाबु हायानो आरो जों बैफोरखौ खालामब्ला जोङो बायदि बायदि बेमारनिफ्राय बारग'गोन आरो। आरो जोङो जोंनि देहाखौ मोजां लाखिनो थाखायबा जों लोंनाय दैखौबो साफ फायै लोंनांगोन। लोंनाय दैयाव गोबां बेक्टेरियाफोर थायोनो बेनिखायनो जोङो लोंनाय दैखौ साब फा लोंनांगौ फुदुंनानै लोंनांगौ बिनिखायनो जोङो मा खालामनांगौनो जोंनि देहाखौ गोग्गोयै लाखिनो थाखाय जोङो मा मा खालामनांगोननो लोंनाय दैखौ मोजां लोंनांगोन गाननाय जोमनाय मोजां गाननांगोन। ओमफ्राय दुगैनांगोन जों सााबफुनजों आखाय सुनांगोन। जागोन दे नोंथां दे जोङो उनाव सावरायफिनसिगोन।
औ।